औ हेल' खोनाबाय नोंथां औ औ खुलुमबाय औ नोंथांनाव आङो ओ बे दैज्लां बोथोरनि एसे गायनाय फुनायनि बागै सोंनो हागोन्ना
औ हागोन दे नों
औ औ बिदिब्ला नोङो बे ओ दैज्लां बोथोराव जि गायनाय फुनाय माइ आबादनि बेखौ एसे फोरमा फोरमायना होदो
दैज्लांआव जों गायनाय फुनाय मेगं थाइगं होनोब्ला आरो बे बिथिंहाय जोंना माइ गायनाय दङ ओ बे आं फार्स्टावनो मैगं थाइगंनि बारै बुंगोनि नामा एसे औ मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो दै सिगांव गायनायफोरानो जैबाय लेस्रा फान केरला भेन्दि ओ बेफोरखौ जोङो दैज्लाङाव गायनाय नुनो मोन ना आरोना जोंनि ओनसोलावहाय ओ बिदिनो जों जों दैज लानाव दैज लाङाव आरो गासैबो मावनाय आबादानो जाबाय माइ बेखौबो जोङो दैज्लाङाव मावा माइखौ थ'गासिबो गाय खाय नङा होनोब्ला दैज्लाङाव औ जों माइखौ माबायदि गायो जों फार्स्टावनो माइखौ खौ हाय अ सोमना दोनो माइखौ जों हाखराबो खान्थामसो सोमना दोननानै बेनि उनावहाय बोखांनानै ओ आरो बोरियाव दोनथ'नांगोन बस था बनानैहाय बेखौ मोजाङै दो मोनसे खनायाव थास' बिलाइदो अ बस्तानिफ्राय दिहुननानै हायाव दोननांगोन आरो बेखौ ओमफ्राय थास' बिलाइ नङाबा माबा मोनसे बिलाइखोदिरदों आ बिलाय गोदोर सो खोबना दोननांगोन आरो खाननै खानथामसो बेखौबो ओमफ्राय गाजा ओंखारबाथाय बे आ थेख थरजों हालेवनानै दुब्लियावहाय ओ बेखौ माइखौ औ साख नायहैनांगौ आरो बेनि खाननैसो औ माहास ओ खाननैसोनि उनावनो आ बियो रज'नाय नुनो मोनो आरो जोङो माइ
औ औ। उ।
बेनि उनावथ' बेखौ जोङो ब गोजौ बाहाय गोदोर सो माखासेफोर जाबाथाय फुयो फुनानै गायो आ बेखौ दैज्लाङाव मावनाय आबाद जाहैबाय बेयो माइआ ओमफ्राय मेसें बोथोरनि बा मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो बेफोरखौनो होननो हायो जे बान्दा कबि फुलकबि ओ बिदिनो उ गाजर मुला फोरखौ जोङो मेस सें बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ मेसें आबाद दा बेस ज्लांआव मावनाय नों, थाङा नुनाय मेगंफोरनि नाम ओ एसे सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन। जों-जोंनियावबो जोंनाबो गाहायै जोंनाथ' जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोर नालाय ऐ़ दा बे दैज्लां बोथोर जोंना माइ बिराद गायो थारमाने ओमफ्राय जों जोंहाबो गायो जेनेबा जोंदा
औ
ओमफ्राय दानाथ एवला उम ओमफ्राय जोंनाबो बिदिनो नोंसिनि बायदिनो फार्स्टआव माइखौ सोमगोर औ दैयाव बस बिदि नोंसोरबायदि एखे रोखोमैनो बिदिनो थास' बिलाइजों खोबो आरो जोंनाबो गाजा बेरहोयो ओमफ्राय बिदिनो एवना दोननाय बै दुब्लि बारियाव सारहैसिगोन आरो एखे बिदिनो ओमफ्राय जोंनाबो बिदिनो लासै लासै रजसिगोन बे रजनायजों बे जि जायगायाव फोथाराव गायगोन बेखौबो ग्रोब फोमोनहैयो थारमाने ओमफ्राय एफाजैनो फुबाय ओमफ्राय ग्रोब बेयाव गायहैसिगोन आरो ओमफ्राय देरसिगोन आरो बिदि ओमफ्राय दैज्लांनि बे मैगं थाइगं होनबाथ' उम
औ
आरो जोङो मेसें बोथोराव माख्रायखौ गायनाय नुनो मोनो नंगौना
माखौ
माख्रायखौ एसे नाय नना नोंथाङा मा
माखौ माख्र होनदों दां आं मिथिया माखाय माने बेखौथ' आं मिथिया माखौ होनखो नोंसिथिंनि सिबिेल होनो खोमा आलादा जोंथिं आलादा होनो जानानै थना हेल' हेल' ह हेल' खोनाख